ओ
औ खोनादों नोंथां नोंथांङा मा खालामदों?
आंङो ओरैनो दंङ नोंथां।
अ दे बिदिब्ला जोंङो बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ औ जागोन नोंथां
सावरायजागोन ना
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा इसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा
बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै ना?
औ-औ
औ हागोन नोंथां फोरमायनो आङो।
औ।
बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे मेगनजों नुनो मोननाय- दांनानै मोनदांनाय
औ।
बेफोर बुस्थुखौनो जों बेसादारि हारिमु होननानै बुङो हा गोरलै रावाव।
औ-औ
जोङो बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो जोङो औवानिफ्राय बाहायनाय बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्ला जेखाइ खबाय संग्राइ, सान्द्रि गोबां बायदिसिना मोनोना बिदिनो औ। आरो बिदिनो औवानिफ्राय जों नांगोल जुंगाल बेफोरखौ मोनगोन।
औ।
बेफोरबायदि माने मेगनजों नुनो जाय बेसादफोरखौ जों मेगनजों नुनो मोनो।
औ।
बेखौनो बेसादारि हारिमु होननानै बुंगोन आरो जोङो।
औ-औ
दा जों बे बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै ओ जोङो औवाजों बाहायनाय बरफोरनि औवाजों बाहायनायनि सोमोन्दै जोंल जों सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ-औ जागोन नोंथां।
सावराय जागोन। जागोन ना?
औ सावराय जागोन।
औ। दा नोंथाङा बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्ला औवानि जों जेखाइ खबाइ बेफोरखौ मिथियोना? नोंथाङा बेफोर खौ बाहायफेरनोथ' मोनखांखाबाय नङा होमबा?
औ औ गासैखौबो मोनाखैब्लाबो खावसे खिनिखौ मोनबाय।
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना हो नोंथाङा हेबनो रोङो नामा बेफोर बुस्थुफोरखौ?
ओ आंथ' बेखौ हेबनो रोङा। ओं थेवब्लाबो नुदों। आरो बाहायनो मोनदों आरो औ।
ओरैनो जोंनि समाजाव औवाजों मा मा बेसादारि हारिमु बाहायनाय नुनो मोनो नोंथाङा नोंसोरथिंहाय?
ओरैनोथ' जोंनि समाजाव बा जोंनिथिं जोङो औवाजों हेबनाय बा बानायनाय बेसादारि हारिमु होनोब्ला जोङो मोननो हायो जेरैहाय ओ ना हमनायाव बाहायनाय खाइ खबाइ। फल' सेन खखा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेरैहाय ओ हाल एवनायाव बाहायनाय जुंगाल मै बायदिफोरखौबो जोङो माने मोननो हायो आरो। ओं बिदिनो जोङो माने गोबां मोननो हायो जोङो जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै माने थैनाय सिम
औ
बाहायनायखौ जोङो बे औवानि बेसादारि आयजेंफोर बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जों जोनोम समावबो जोङो बाहायो जेरैहाय सासे गथ' जोनोम जायोब्ला बे गथ'नि उथुमाइखौ हानो थाखै ओ औवानिनो बा निस्लि निस्लि बुङो बे खौ माने औवा निफ्रायनो बानायो आरो। बेखौ जानो मावाबो बा हायो आरो जोंहा संसार जानायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद जेरैहाय ओ संग्राइ सानद्रि आरो बायदि बायदि जों जोंनि न' लु नुनायाव बाहायनाय खुन्था बेरा बायदि बायदि ओ थेवोल आरो जेरै जोङो आबाद मावनायावबो जों मोनबावनो हायो हुखेन बिदिनो आरो गोबां गुबुन गुबुन जोङो माने संसार जानायाव माने बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो थैनायाव जोङो हमोब्ला जेरै जोङो सासे सुबुङा थैयोब्ला बे सुबुंखौ बान गारनो थाखा यबो जोङो माने औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जोङो सासे गोथै सुबुंखौ अ फुथुनो थाख खाय मोनसे बैसां बानायबा बाननानै लांनो थाखाय बेखौबो माने औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेबायदिनो माने जोङो औवानि बाहायनायखौ जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम माने जोङो नुनो मोनो आरो माने औवानि बेसादारि आरि बाहायनायखौ
औ
औ
जोंनि ब-बर सुबुंफोरा माने औवानि मुवा बेसाद बाहायनानैनो जिउ खुंनायाव माने गोबां
औ औ औ मिथिंगानिफ्राय गोबां हेफाजाब लायो औ बिदिनो जोङो माने ओ बेसादारि आरिमुनि गेजेरजों गाव गाव न'आव बाहायनायजों लोगोसे आथ थिखालाव गोबां रां खावरि आरजिनायाव बा ओ जोंनि नखर खुंनायाव माने गोबां मदद मोनदों जोङो जों जोंनि बेसादारि आरिमु मु बा जोंनि बर हारिनि हारिमुनि बेसादारि आरिमु औवाजों बानायनाय जों गोबां मुवा बेस साल जेखाय खबाय बायद दि बायदिफोरखौ माने ओ रांखावरि आरजि जिनो थाखै बाहायनाय खौ नुनो मोनदों जेरैहाय जों बेखौ फालांगि खालामनानै गाव गावनो हेबनानै फालांगि खालामनायाव बाहायनायखौ नुदों। आरो फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनानै जों जोंनि नखर स सार खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
औ नोंथाङा बेसादादि आरिमु बा औवानि सोमोन्दै एसे आरो बुंफोरथि होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनाथ गोदोनि दोफ्रायनो बरफ्रा औवानि मुवा बेसाद बेसादारि हारिमु बाहायखायो नङा होमबा?
औ।
दा बेनि बेलायाव आं नोंथाङाथ माखासेखौ फोरमायखाबायानो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बाहायथि याखेयानो दा आं बेनि बेलायाव आं माखासेस आथिखालाव सोलायनायखौसो आं एसे फोरमायनोसै नामा नोंथांनो?
औ औ फोरमायनो हागोन।
औ जेनेबा आथिखालाव नोंथां जोंनिया मा जाखो ओ जोंहा ओ माइरं सालिनो थाखाय
औ।
माबा बाहायो नङा होमबा?
औ सानद्रि
मा औ सानद्रि बाहायो। बैफोर सानद्रि सानद्रिखौ हा आथिखालाव मा जाखो जोंनिया आसान्थिखौ बाहायालासे मा बिगियाना दिहुननो जोंना फेन होनो जे फांखा नै बेफोरजोंबो माने बाराव हगारनानै माइरंखौ स सालिनाय सालिनायखौनो नांसिग बेखौ।
औ।
माइरंखौ बिदि सालिग्रा जाबाय आरो बिनि थाखाय जोंना बाहायथिया बारा गैला आजिखालि संग्राय -सान्द्रि बेफोरनि बाहायथिखौ थाइ थाखाय बा न'खरफ्रा बाहायनो नागिरला जायफोरावहाय जाय सुबुंफोरा माने टाउनाव थायो। बिथांमोना बेफोरखौ बारा बा बाहायनो नागिरा
औ।
बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे जोंना टाउनाव थाग्राफ्रा मा जायो माइरंफोरखौ बायनानै जायो नङा होमबा?
औ।
बेफोरबायदियाव साफा खालामखानाय माइरंखौ मोनो।
औ।
बेनि थाखाय बेफोरबायदिफ्रा गोमालांनो हमबाय नाथाय बिदि नङा जे बेयो फारसेनिफ्रायनो गासैबो गोमालांजोबबाय बिदि नङा। दासिमबो माने जोंनि गामि एरियायाव बेफोरो सोलियो आरो
ओ ओ
बेनि अनगायैबो जोंहा मैगं खादाफोरबो बानायोमोन नङा होमबा गोदोयो?
औ
दा बैफोर मैगं खादाफोरा जोंहा बाजाराव बायनानै मोननाय लबारनि मैगं खादा मोनोना?
औ औ मोन
बेफोरखौ बाहायसै गोदोनि दिनावथ' जोंहा मा मो मा मोनो मा मोनामोन औवाजों बाहायनाय जों गय बा था बो हेबनानै लायोमोन।
औ
मोसौ खुन्थिया बायदिसिना बेरा इरिफोरबो दुमनानै लायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ
दा बेफोर बेराफोराव दा मा खालामो पेन सेन्टार बाहायो।
औ
औवानि बेरा हेबनो नागिरला बेेरा दुमनो नागिरला बेफोरबायदि माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो आथि खालावहाय दा बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा बेफोरखौ ओ फोथांना लाखिनोब्ला माबायदि राहा लानांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोङो माने जोङो बेबायदि प्लास्टिकनि बायदि बायदि बाहायनाय खौ जोङो होबथानानै जोङो औवानि बेसाद बाहायनो थाखाय जोङो माने ओ गिबियावनो जोङो माने बे औवानि दिहुनथाइ बा जोङो औवाखौ माने गोबां माने गायनानै लानो नांगोन माने आथिखालाव माने गोबांखौनो माने औवाखौ गोदोनि समाव औवाया माने बयनिबो न'खराव थायोमोन नाथाय आथिखालाव बयनिबो न'खराव नुनो मोनलिया बेफोर खौ जोङो माने लाखिनो नांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ ओ सोहोर बा नोगोर बा टाउन ओनसोलफोरावथ' बेफोरबायदि औवा गायना लानो थाखाय जोंहा जायगा गैया। बिनि थाखायनो जोङो जोङो गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरानो बे खौ हेबनानै बा हेबनाय आरिमु खौ जोङो सोलोंना लानानै आरो बेखौ हेबनानैहाय सोलोंना लाखांनायनि उनाव हेबनानै बेखौ जोङो बै नोगोर बा टाउनफोराव जों बेखौ फानहैनो नांगोन
औ
फानहैनायजों लोगोसे माने बिसोरबो माने बे औवानि बेसादखौ बिसोरबो बाहायसिगोन आरो बेजों लोगोसे रांखावरि आरजिनायावबो बिस्रा गोबां माने मदद मोनसिगोन माने मोननै मुलाम्फा जायो आरो जों बेखौ फोथांना लाखिनायाव फारसेथिं जोंहा रांखावरियाव आरजिनायावबो मुलाम्फा जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि आरिमुआबो थांनानै थाबाय। बेबायदि जोंङो खालामनो हायो आरो जों बिखौ फो
औ
थांनानै ला जोंङो बेखौ बाहायनो थाखाय माने आथिखालाव माने गोबनो बिखौ माने सोलोंलिया हेबनो रोंलिया बेखौ माने जि आबौ आबैमोन दङ जि रोंगौ बिसोरनिफ्राय माने जोंङो दासिमबोसो सोलोंनानै लानायनि सम दङ। सोलोंनानै बेखौ जोंङो माने। ओ बाहायनो नांगोन। आरो जों बेखौ फालांगि महरावब बाहायोब्लाबो माने गोबांङानो बेखौ बाहायगोन आरोखि
औ नोंगौ नोंथां दा जोंनि सुबुंफ्रा मा जायो। ओ फोथांना ला खि नांगौ होननैल' बुङो नङा होमबा।
औ औ।
खुगाजों फोथांना लाखिनांगौ होननायजोंल'ज जाया ना नोंथां औ औ बाद हायनांगो न जों बिखौ। सोलोंनांगोन। जोंनि मोनसे हारिमु हिसाब साबै लाखि। खिनांगोन जों बयबोब बाहायनांगोन बयबोब। फोथांना लाखिनो ओंखारबोनांगोन। बाहायलायनांगोन अब्लासो जों बेफोरखौ फोथांना लाखिनो हागोन नङा होमब
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेबायदिनो आरो जोंनि सुबुंफ्रा नाथाय बेफोराव एसेबां गोसो होला आथिखालाव सोर साबैसे लाइमोना बेफोरबायदि जेखाय खबाइ हेब हेबनो रोङो सेन ख'खा हेबनो रोङो जों नागिरनानै नागिरोब ब्ला जोङो जौसेयाव नैजि बा जि जौखोन्दोखौल' जों मोननो हागोन आरो नोंथां बेबायदि जे हेबनो रोंनाय सुबुं लाइमोनफोरखौहाय
औ औ नंगौ नोंथां औ खोनादों
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला दे
औ औ दे